हेलौ औ नोंथां मा खालामदों औ खोनादों नोंथां औ औ फ्राय
बिदिब्ला नोंथांजों दायो ओं जानोर जाथ'वाखै ओं बिदिब्ला नोंथांजों दायो ओ माखासे आसार बानायनायनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
दा आसाार होननानै बुङोब्लाथ' जोङो माबा मोनसे जाग्रा जाग्राखौहाय बेफोरखौ गुबुन गुबुन रो खोमै बानायनाय जायो सोमोन्दै नों नोंथाङा एसे बुंगोन ना?
औ हागोन नोंथां। आसारखौ जोङो ओ गोबां ओ फिथाइ सामथाइफोरनो बानायनाय जायो जेरै जोंहा गोबां फिथाइफोर बानायनायबाबो जोंहा जिथुनाखि बानायनाय जि आदब फोर एखे फ्रामानो जायो फ्रायानो जेरै हा? ओ फिथाइखौ ओ हाननानै बेखौ एसे मा खालामनांगौ जोङो ओ दै गुदुङाव सोमग्रोनांगौ एबा दै गुदुङाव रुग्रोनांगौ जायो ओ बिनिफ्राय जोङो ओ सानदुङाव फोराननांगौ। ओ बेनि उनावहाय जोंहा थावजों माखासे थाव गुदुं खालामनानै थावजों माखासे ओ जेरै मस्ला मस्लि नङा होनब्ला ओ मस्ला मस्लिनि लोगो जे बानलु बेफोरखो ओ थावजों लोगोसे गुदुं खालामफानाय जायो बेनि उनाव जोंहा जेब्ला ओ बे फिथाइखौ हाखावनानै फोराननाय जादोंमोन ना बेखौ ओ भयामाव बे थावजों लोगोसे एखेयैनो जयै सोनानै माने दोननाय जायो आरो बिदिनो सप्तासे सप्तानै दोननानै जे ब्ला बियो उम आसारा जेब्ला ओ रबलाङो, नङा होनब्ला? गुरै रुइदोब जालाङो। जेब्ला थावजों मोजाङै ओ गलेमगो एबा मिक्स जालांबाय ओ अब्लानो माने बेखौ जोङो ओ जानो हानाय जायो आरो जेरै जोङो जानायाबो ओंखामफोरजों जानाय ओ ओंखामफोरजों जानो हायो लोगोसेनो ओ इदिनो आरोना। औ ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं ओ माला सोरबाफोर बानायनायखौ नुफेरबाय नामा नोंथाङाबो आसार फोरनि सोमोन्दै?
औ गोबां रोखोमनि आसार बानायनायखौ आंबो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय
औ।
जेरैहाय फिथाइ सामथाइनि बेलायाव बुङोब्ला जलफि आसार, थाइजौ आसार थेंख्ला आसार ओ बेनिफ्राय आरो नारें खाजि आसार।
औ
बाव बैग्रि आसार। बेफोरखौनो बानायनाय जायो आरो।
खालामनो हायो हानाय जायो आरोना औ औ।
मेवा आसार ओ
आरो जोङो बेदरखौबो आसार खालामनानै दोन होननायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ औ नुनो मोनो औ
ए माब्लाबा जानो हायो
औ औ जेरै बानलु सिब्रुफोरखौबो खालामनो हायो औ औ।
औ खालामनाय जायो दा आङो बै आसार बानायनायनि सा सोमोन्दै एसे नों
औ एसे खोन्थादो दे नोंथां।
ओं जुफिखौहाय जोङो जेब्ला बे फिथाइया एसे राफुगोन अब्ला बेखौहाय हाननानै गिबियाव बेखौ मोजाङै सुनानै लानाय जायो बिनि फ्राय बे फिथाइयाव खायसे खायसेयाव गेसाव थायो। आरो अबावबा दादुरा जायो अब्ला बिफोर बाहागो खौहाय हाख्लानानै गारनाय जायो आरो देन खथाखौ गारनाय जायो। बेनि उनाव बेखौ खायसे खायसे गथायैबो रुयो आरो खायसे खायसे बेखौ
औ हाखावनानै रुनाय जायो औ।
फिसा खालामनानै रुनायबो
ओ रुनाय जायो औ। ओमफ्राय नों दा बेखौ खालामखांनायनि उनाव बेसेसो गोबाव दोननानै जाजायो? ओमफ्राय
म
नोंथांनिया नेटआ एसे प्रब्लेम फैबाय थादों
से सप्था बा बिबनिफ्राय जानाय जायो आरो से हप्तासेनिफ्राय जानाय जायो
ओरैनो बियो बिनि आसारा ओरैनो जानायाव गोखै जायोना ना गोदै जायो देलाय नोंथां टेस्टिखौ टेस्टखौ खिथालायसै
जुदि बेखौ गोबावद्राय रुयोब्ला जोङो बेवहाय बांद्राय गोखैखौ मोननो थाङा जुदि बे बे खौ एसेल' ओ जेनेबा जि मिनिटफोरल' रुयो एसे गोरायैनो दोनोब्ला बेवहाय तेस्थखौ एसे गोखैखौ मोननाय जायो आरो
औ
खौहाय सोरबा सोरबा रुवा लाफासिनोबो डाइरेक्ट सोनानै दोननाय जायो आरो थाव गुदुंखौल' होनानै अब्ला बिदिबा गोखैसिन मोनजानाय जायो
औ
बेाय जो ग समावहाय ओरैनो थानायावबो जानानै खोदोम दैैदोम गोसोखौहाय गोजोनग्लायनाय लानो हायो
नोंथाङा माब्लाबाफोर फिथाइ सामथाइनि जिथुनाखि जोंहा ओरैजाय आमलााय होन ओरै आरो सिलिखा होननाा बेफोरखौ जोङो माखासे बर' गामिफ्राव बिदै दोननाय जायो नङा होनब्ला बिदै माने बिदिनो एलक'हलनि महर जानाय बिायदि नुयो आरो बेखौ बांद्राय फिसिानै दोनब्ला बेफोर बिदिखौ नोंथाङा मालाबाफोर मोनजाफेरबाय मोनलोंफेरबाय नामा
औ आङो सिलिखानिखौहाय मोनलोंनाय जायाखै नाथाय आमबनिखौ मोनलोंनाय जादों
औ नोंथांनिफ्राय बेनि सोमोन्दै एसे खोनन्थानो हागोन नामा बेखौ बोरै बोरै जेनेबा लोंलायनो हानायसिम खालामनाय जायो
बेखौ आंहा एक्सपिरियेन्स गैया थेवबो आङो बेनि बाग एसे मिथिगौ बे थांलाय आं बे फिथाइखौहाय फाननानै सुना लानानै बिनि उनाव बयामाव सोनानै दोनो
औ
ओ अब्ला बियो बिदैया ओंखारगोन अब्ला बियो लों जानाय जायो होननानै आङो मोन
औ औ जोंहा ओ बेखौ औ
औ ओ नोंथांनिसिम आं मोनसे सोंथि सोंनो ओ बेखौहाय आङो खोनानो मोनदों जे मेडिसिन हिसाबैबो मोनथिनाय जादों होननानै अब्ला बियो मानि मेडिसिन महरै नोंथाङा मोनथिगैना?
मा ओ बुंफिनलाय नोंथां खोनायासै मोजाङै
औ बे आमलाइ बिदैखौहाय ओ मानसिनि मेडिसिन हिसाबै बाहायो होननायखौ आङो खोनानो मोनदों नोंथाङा बेनि बागै मिथिगौ ना?
ओ आं बेनि मुलिनि सोमोन्दै जेबो मिथिथ'नाय जायाखै दासिम जि जिखुनो आङो बेखौल' मिथियो जिहेथु जोंहा ओ बिनि बिदै बिनि बिदैखौ आङो मोनलोंफेरबाय जोंहा माखासे बर' गामिफ्राव बिदिनो गोबाव गोबाव जालायनाय माने बिदिनो कालार माने गाब जालायनाय गोमो जालायनाय माने सोरनियावबा सोरनियावबाबा मोनलोंनायखौ मोन्दों आङो बेयाव जोंहा माखासे ओरैबायदि माने बियो बाराद्राय गोबाव दोननायनि जाउनाव माने ओ एसे माने एलक'हलनिबो महर लालाङोब एलक'हल माने जेरै फेग्रा मुवा नङा होमबा ओ बे फेग्रा मुवानि नैबे एसे ओ महर लानायखौ नुयो आरो माने जिथुनाखि आं लोंलनो मोननाय बे बे समाव आङो माने एसे मोनदां मोनदों आरो माने जेहुथु जोंहा मोन सानफ्रोमबो ओ फिथाइ सामथायाइफोरा जोंहा फिथाइ सामथायाइयानो जा आरो जिखुनु ओ मुवा बेसादानो जा जोंहा बिदिनो माने ओ सेवलाङोब्ला माने एलक'हल माने फेग्रा मुवा बायदि माने महर लालाङो आरो माने बे मोनदांनो बे बेखौ मोनदांदों आरो आं। फारसेनिफ्राय
नंगौ बेनिफ्राय आङो आंनि मोनथिनाय बायदिब्ला बेखौ लोङोब्ला ओ जिहेतु जोंनि उदैयाव अन्थाइ, जायोना?
औ औ नोंथां।
बेनि थाखाय मोजां होननानै आङो खोनानाय जादों आरो। माने ओ माब माब्लाबा बिब्दिनो बेखौहाय लोंबाय थायोब्ला बेफोरबायदि जानो एसे
ओम ओम बारग'नायनि राहा मोनो आरो एसे
औ।
ओमफ्राय ओ नोंथा नोंथांमोननिखिन दायोथ' दैज्लां सिजेन नङा होनब्ला? लोगोसेनो जोंहा आमथिसुवा फोर फो बर'नि बेबो मानसे फोरबो बेबो फैबाय दं बेफोरो ओ फोरबोफोराव नोंथांमोननिथिं ओरैनो मा मा फिथाइ मोननाय जायो?
औ उ बेबायदिनो आसामाव मोननाय जा थाइजौ, खान्थाल लेथखर, बेनिफ्राय आनारस जायखौनिखि रैमालि होननानैबो बुंनाय जायो।
औ।
बेफोरखौ मोननाय जायो।
औ।
बेनिफ्राय आरो बिनिफ्रायथ' आङो आरो गुबुन फिथाइखौ
ओ नुनो मोनना थनाय' जाया ओ साबायखर थाबाय अब्ला नों थां दिनैनि थपिग बेखौ एसेयावनो फोजोबथ'नाय जासिगोन नामा?